नोंथां बेलासि औ बेलासि नि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय मोनाबिलि बा बेलासिनि। ओ दा बिदिब्ला नोंथांजों आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां
अ दा इदिनो सोलोंथाइ होननानै ओ बुङोब्ला बा सोलोंथाइया दानि ओ समावहाय बा आथिखालावहाय बेसेबां गोनांथि बेखौथ' नोंथाङा मोनथिखायो नङा होमब्ला नोंथां समावथ' सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ जेबोआनो गैया बिदिखौनो होनजागोन जेराव ओ नोरजिया होननानै बुंनांगोन माने देहा थानानै आथिं आखाइ गैयिसो होननांगोन सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि समावहाय गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जा जेरै सोलिबोनो बा हायोमोन गोरलै जायोमोन सोलिनो नाथाय दानि समावहाय बिदि सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय माने मुलुगाव ओ थांना थानो थाखाय ए से गोब्राबखौ आं नुहरो आरो औ खोमसि मेगन थानानै गैयि बायदि आथिं आखाइ थानानैबो गैयि बायदि आरो दा बे सोलोंथाइया जोंना ओ गोदो गोदाय गैयामोनब्लाबो गोबां मानसिया माने मुलुगाव सोलिनो हायोमोन नाथाय दानि जु समावहाय माने एसेबां गोब्राब जाखो बेनि सायाव नोंथाङा एसे सावरायदो नामा फोरमायदो नामा नोंथाङा
आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाबा ओ जेबो जों खामानिखौनो मावनो हाया मानो होनोब्ला सोलोंथाइयानो जोंनि सिनस्रि होननानै बुंनो हागोन। मानो होनबा सिनस्रि गैयाबा मानसियाहाय माने ओ सिदाहाय गसंनो हाया बेबायदिनो सोलोंथाइयाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां
औ
सोलोंथाइ उम उम सोलोंथाइखौ जोङो ओ खालि माने साख्रि मावनो साख्रि मावनो बा साख्रि मावनोल' सोलोंथाइखौ जों लाया मानो होनब्ला जोङो मोनसे हस्पिटालाव थांनोबा माने गामिनिफ्राय हस्पिटालाव थांनोबा जोङो सिगांनि समावहाय जोङो गोरों मानसिनि गोनांथि जायोमोन ना? माने डक्टरा मालि दों मालिराखै फ्राय बेखौहाय जोंनो माने इफोर बेखौ जों नुहा ओ फरायनो थाखायसो सोलोंथाइनि गोनां जायोमोन आथिखालावहाय माने ओब सोलोंथाइ नोङाबानो जेबो नोङा ओ जेबो गैया।
औ औ।
सोलोंथाइया जाहैबाय माने सासे उम ओ ओ सासे मान ओ सासे मानसिनो माने सोलोंथाइखौ ओ मानो नांगौ ओ मानि थाखाय उम सोलोंथाइ लायो बेखौ नोंथाङाथ' मिन्थिखागौ।
औ औ नोंथां। दा जेरावनोखि जोंना सोलोंथाइ बा सोलोंथाय ओ गसंनो थाखायल' जोंनि सोलोंथाइया गोनांथि नङा। दहय नोंथाङा बुंलांबाय साख्रि मावनो थाखायल' नङा होननानै। नंगौ साख ओ सोलोंथाइया जोंना साख्रि मावनो बा गावनि आथिङाव गसंथानो बा गावनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाख थाखायल' नङा जोंनो मानसि सासे जानो गोनांब्ला जोङो मुलुगाव दा दानि समावहाय मानसि सासे बा सुबुं सासे जानो गोनांब्ला जोंनो सोलोंथाइया जोंनो एंगारनो हायै जोबोर गोनांथार सासे मानसिया जोनोम जानायनि फ्राय जा थैजासिम जोङो ओ सोलोंनो थाखाय जोंहा मा जोबनो गैयै जोंनो थोजासे नोङा सोलोंनाया मानसि महरै दा बेबायदिनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो ओ मुलुगनि बा संसारनि जोङो गासैबो बिथिंखौनो जोङो सोलोंनो हायो जेरावनोखि सासे ओ दानि समावहाय माने ओ सासे मानसिखौ ओ मोजां खालामनो बा बिखौ सासे ओ गोग्गो मानसि खालामनो थाखाय जोङो सो-सोलोंथाइनिसो गोनां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो दानि समावहाय सासे मानसिखौ मानसि महरै सुबुं सोदोमस्रि गोनां ज जोङो खालामनो हायाखौ आङो नुयो आरो नोंथां। दा जेरै जोङो सोलों सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो। दावबायनो थाखायबो जोंहा जोबोद माने गोब्राब जायो जायखि जाया जोङो जाग्रा बेसादफोरखौ जोङो दानि समावहाय जोङो ओ पिक केजिं जोङो बुस्थुसो बा जाग्रा आदारसो जोङो बांसिनावहाय जानाय जायो अब्लाबो नों सोलोंथाइ गैयाब्ला नोङो बै ओ गुबुननि फ्राय बायनानै लाबोनाय बापेकेजिंखोौ नोङो माबोरै नायनो बिनि जा ओ खालारा जोंनिया मा बारलांनाय बा खालारा जोंना बे जाग्रा बेसादनि खालारा जुदि बारलांबायब्ला जों बे बेसादखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जोबोद खहा गोनां दा बे ओ खालार बारलांनाय जाग्रा बेसादखौ जोङो सिनायनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइनि गोनां ओ माबेबा जायगायाव जोङो जायगायाव जोङो दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो खायसे खायसे जायगायाव जोङो मोनसे गिदिर गिदिर लिरनाय मा नुनो मोनो जोङो जायगानि थं लिरनाय नुगोन। बा जायगानि खायसे खायसे अ थंफोर खौ जोङो फरायखांनो रोङाब्ला जोङो माबोरै जायगाखौ दावबायनो दानि समावहाय दा थिग बेबायदिनो जोंनो सोलोंथाइखौ गोनांथार होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ बेथ'थ' थारैनो नोंखागौ दानि समावहाय माने सोलोंथाइ नङाबानो जेबो जाया माने। नों दा उम उम बुंनो थाङो जों जि मबाइल बाहायोना? मबाइलखौहाय जोङो माबोरै बाहायनांगौ बे फोरखौनो जोङो माने जाय माने फ सोलोंथाइ गैयै मानसि सि आरो सोलोंथाइ गोनां मानसि माने बेनि सायावनो फारागखौ जों लाबोनो हायो आरो ना सोलोंथाइ गोनां मानसिया माबायदि बाहा हायो। सोलोंथाइ गैयि मानसिया माबोरै बाहायो बेखौ बेनि फारागखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ सानफ्रोमबो माने बियो मेगननि सिगाङावनो नुबाय थानाय बा जाफ्लेबाय थानाय मोनसे नुथाय आरो नोंथां। ओ दाबे बेबायदिनो दहाय नोंथाङा बुंलांबाय मा देहा फाहामसालियाव जोंहा थांनो गोनांब्ला जोंनो गोरों सुबुंनि गोनांथि जायो होननानै। जों दा बिब्दिनो सासे, औ सासे ओ सानफ्रोमबोथ' जोङो ओ देहा फाहामसालिफोरावनो जा बा गुबुन खामानियाव जोङो गुबुन मानसिखौ जोङो मोननाय थाया थिग बेबायदिनो जों गावनो जुदि सोलोंथाइ लानानै गासिबो बिथिङाव जुदि गावनो गोरों जानानै थाखायोब्ला जोङो जेरावखि थाङा मानो माने गाव माने सुबिदा आरो गोबां सुबिदा दानि समावहाय, गोनोखो मुगायाव दा ओ जोङो सोलोंथाइनि जोबोर गोनां। ओ गोनोखो मुगा जोंनो जेरावखि थाङा मानो मो- गासै खामानियानो जोंना जानबुंजोंसो जायो, नङा होमब्ला नोंथां? दा जानबुं गंसेखौ जोंनो सालाय गोनांब्ला जोंनो सोलोंथाइयानो जोबोद गोनां। सोलोंथाइ गोनां सुबुङा ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुङा खि माने दा बायदि जा कम्पिउटार बा जानबुंखौ जोङो जेरैबायदि मोजां मोजां बिथिङाव बा जोङो खामानियाव जोङो बाहायो सोलों नाथाय गैयै सुबुङा बेबायदि मोजां खामानियाव माने जानबुं आरो कम्पिउटारखौहाय बाहायनो हाया आरोखि नोंथां। दा जोङो जान कम्पिउटारखो बाहायनानै जोंनि खामानियाव जोङो, ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जेरै बाहायनानै जोंनि खामानियाव जोङो ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुंआ जेरै बाहायनानै गावनि खामानियाव जोङो जेरै बाहायनानै माने गासै खामानिखौनो गोरलै खालामनानै लानो हादों, मुलाम्फा खालामना लानो हादों, बेबायदिनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बेफोर जानबुं बा कम्पिउटारफोरखो जोङो बाहायनानै गोरलै खालामनो हानाय नङा आरो गोरलै खालामना लानो हानाय नङा गावनि खामानिखौ। दानि समावहायथ' गासैबो माने कम कम्पिउटारदोसो जायो बा मबाइलनि दारैसो जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ औ। थारैनो, बेथ'। आरो नों दावबायनो थांब्लाबो माने आथिखालावहाय माने गोदोनि बायदि उमुख जायगाखौ मोनदों हाय ओरै जायगाखौ मोनदों होननानै बुङा ना माने। गुबुन गुबुन जायगा मानेे त्तेन त्तेनावबा माबायाव गा खोबानो माने बासाव गाखोबानो उमुग जायगाखो मोन - बे होननानै माने लिरनानै होखागोन ना साइनबर्डआवहाय माने माबा ओंखा होखागोन। नाम ओंखार खागोन जायगा आंनि नाम बेखौ जुदि जोङो माने सोलोंथाइ गैया जोङो। माबोरैहाय माने मा सिनायनो हानो, मेगन थानानै मेगन गैयि बायदि माने। बेबायदि जायो आरो।
औ। दा बिदिनो गुबुन जायगायाव दावबायनो ओ थांनो थाखाय जोंनो आथिं थानानैब्लो थानानैबो जों जुदि सोलोंथाइ गैयैनि था थाखायनो जों जुदि दावबायनो थांनो हायाब्ला, जोंनिया आथिं थानानैबो गैयि बायदि आखाइ थानानैबो गैयै बायदि खायसे खायसे खामानिखौ जोङो सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो मावनो हाया आरोखि। दा बेनि-बेनिखायनो सोलोंथाइआ ओरैबायदि माने गोनांथार दानि समावहाय माने रावबो सोलोंथाइ लायाबालासिनो माने गारनानै दोननो हाया आरो सासे
माने जों दावबायनो थाङो माने सिगां समाव रों साइ- साइबाराव थांनांगौमोन ट्रेननि टिकेट दाननो बा बास नि टिकेट दानो, फ्लाइटनि टिकेट दाननो। बेयाव माने गाव सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ गोनां थायोब्लाथ' जोङोनि गावनि माने जानबुंनिफायनो जों गावनि माने ओ टिकेटखौहाय दाननो हागोन ना, जाय गुबुननि सायाव माने सोनारनो गोनां गैया आरोना जाय जुदि माने उम सोलोंथाइ गैया मानसियाथ' जों साइबाराव थांनानै माने पन्द्र' किल'मिटार बा दस किल'मिटार गोजानाव थांनानैबो टि केट दानहैनो गोनां जायो माने।
औ औ दा खम समनि गेजेरावनो नों जुदि न'आव थानानैनो गावनि जानबुंनि गेजेरजो जों गासै खामानि खौ जुदि गोरलैयैनो मावनो हायोब्ला नोंहा मा समाबो नोंना मा जा खो माने गावनो समखो थिनानै लाखिनो रोंनाय जाहैबाय आरो माने थांगारला समहाय, औ। रैखाथि होनानै लानाय गासैबो बिथिङावनो माने जोंहा मा गोरलै जायो आरो सोलोंथाइ थायोब्लाथाय गावनि आथिङावबो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माने सासे गियानि गुनि आखल आखु गोनां सुबुंबो जानो हाबाय गावनि आथिङावबो गसंनो हाबाय गासै खामानिखौनो गाव गोसो बायदि गावनि सायावनो सोनारनानै मावनो हाबाय। माने गासैबो बिथिङावनो सोलोंथाइ जायोब्लाथाय मुलाम
गुबुननि गुबुननि आथिंखौ माने हमनां गौ गोनांथि गैया आरो आथि माने जुदि सोलोंथाइ गोनां थायोब्ला माने आथिकालाव हमनानै ला माने गुब गुगोल पे खालामो फन पे खालामो होमबाथ नोङो नोंनि जे सोलों थाइ गोनां बा माने नोङो माबोरै खालामो नोङो इउटुबाव नायनानैबाबो नोङो माने सिगां बाहायजेननाय बा इउट टुबाव नायनानैबाबोथ' नों खालामनो हागोन ना
सासे बेफार फालांगि औ बेफार फालांगि मावनानै जानो थाख खायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि मानो होमबा जोङो सोलोंथाय थायोब्लासो बेफार फालांगि खालामनायाव जों जा रांनि हिसाब बे रांनि हिसाब खौ जोङो गोरलैयै खालामनो हागोन माने
सोलोंथाइनि बि माने ओ औ आबाद मावनायनि बिथिङावनो जा माने गासैबो बिथिङावनो माने सोलों थाय नङाब्लानो जेबो जाया मान
औ दा नोङो आबाद मावनायनि बिथिङावबो नोङो जेरै सोलोंथाइ थायोब्लास सो नोङो खायसे खायसे आबाद मावनायाव जोंना हासार बा मुलिनि गोनांथि जानानै फैयो दानि समावथ' दा बै नोङो अ बेफोरखौ नों जुदि बैनि मुलिनि थहा बा पेकेटस पेकेटफोराव बा हासारनि पेकेटफोरावहाय जोंहा गोबां लिरनाय दङ बेयावबो जो जुदि बे हासार आरो मुलिफोराबो जोंना खालार बारलांनाय थायोब्ला बेफोरखौ लाबोनानै जों सिनायनो रोङैयाव जुदि आबाद मावनायाव बाहायोब्ला बे आबादा जोंना गासैबो खहा जाजोबोन सोलोंथाइ गैयिनि
थारैनो ओं थारैनो माने ओरै जायो माबोरैहाय माने ने बेफोराव लिरनायथायो जे माबोरै बाहायनांगौ ओ माने बेसेबां बिब बिबांनि होनांगौ बे फोरबो लिरनाय थायोना बेयाव जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोङो माबोरै फरायनो हानो ना? माबोरै?
औ औ माने गासैबो पेकेजावनो माने बाहायनायनि। थाखाय इसारा होनाय थायो आरो बै इस साराफोरखौ जों जा। फरायखांनो रोङाब्ला माने जोबोद उसुब।